खोनादोंना लोगो? ओं दा नोंथाङा फ्रि ना लोगो?
औ फ्रियानो दङ दायो।
औ दायो आं नोंजों सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन। दैमानि दैसानि बागै एसे सावरायनो हागोन ना? होमबा जेनेबा दा दैमा दैसा होनोब्ला जों खिन्थ' बिदिनो दिमा-दैमाफ्रा बांद्राय खाथियाव गैया दैसाफ्रा खोब खाथियाव दं आरो दा जोङो दैमा दैसा अब्ला जोंथिं माने दैसा बे दैसा खाथियावनो दङ जोंहा दा बे दैसाया दा दैज्लां बोथोराव दैबाना माने जुब जुब अखा हानायजों गोबां माने दैया देरबोनानै जोंनिथिं माने गोबां माने खहाबो खालामो मुलाम्फाबो खालामो आरो मुं-खहाया जाबाय जोंनिथिं गोबां माने दुब्लिखै माने मा होनो बे दैसाया अखा हानायजों लोगोसे लोब लोब जाबोनानै जोंनि माबा ओ आबाद मावनाय आरो जोंनि बे खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइफोरखौ जोङो बियो दैसाया जोंनि दै आबादफोरखौ खहा खालामलाङो जेरैहाय जोंनि माने हाफोरखौहाय खुरखालाङो आरो बे हायावहाय लोमबाव लोमसौ माने जाबोर गालाङो आरो मा होनो बाला गालाङो आरो गोबां माने खहा खालामलाङो जोंनि मा जेनेबा गायनो गोनां हाफोरखौ गोबांहाय खहा खालामलाङो आरो। जेनेबा दा मुलाम्फाया जायो ओमफ्राय बे हायाव खायफाबा फुलुं गालाङो। आरो खायफा जोङो माने दैसाजों मोननाय बे माने दैजों फैफानाय जोङो बनखौहाय लाखिनो हायो। जों खाफाव जेनेबा जोङो गोबां माने बन मोननायजों लोगोसे जोङो नाफोरबो मोननाय जायो आरो दा जोङो बांसिनानो माने खहा जायो जोंनि माने दंफां लाइफांफोरखौ खुरखाना लाङो जोंनि हाफोरखौ खहा खालामो जोबोद माने जोबोद खहा खालामो आरो आरो जोंनि बे दैसाया जोंनि माने माथावरिफोरखौ बायस्रानानै फैयोब्ला जोंनि बे न' बां माने न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ सेस माने नस्थ' खालामो आरो जोंनि बे जिउ खहा खालामलाङो आरो गोबां माने थानो जायगा गैयै जायो जोंनि माने बेमार आजार लाबोयो सोमजियो बे
माने गोबां खहा खालामलाङो आरो। दा जेनब्ला जोंथिंहा दा दैसाया माने गोबां खन्द' खन्द' दङ। बेफोरबायदिनो जोंनि बे थासारिया। गुबुंले जायो। मानोना बे दैसाजों फै फानाय गोबां माने जिउ जिब जुनार गोथैबो फैफायो खायफाबा लेथ्रा लेथ्रा फैफायो जों बेजों माने बेखौहाय माने गायोब्लाबो जोंनि मोदोमाव माननाय आरो सिथर बेरनो ओंखारो आरो जोंनि देहायाव लोमजानाय फैयो आरो। बेबायदिनो माने लोम जानायबो लाबोयो दै दै जेनेबा दैफोराव फैफानाय माखासे जिउसाफोराबो दा दैमा होनोब्ला माने जोंनि बांद्राय खाथियाव दैमा गैया बे दैमायावहाय जोङो माने गोबां जोङो ना लायनो हायो आरो बेंक माने गोबां रां खामायनो हायो जेरैहाय जोङो बेनिफ्राय लाबोनानै बायदिसिना बेफोरखौ लाबोनानै जोङो रां खामायनो हायो। आरो बेयाव थानाय माखासे गोबां न'फ्रा न' बांफ्राबो खहा जायो जेरैहाय जोङो अखा हाबा जोंनि बे दैमाया उसिफावोब्ला जोंनि न' बांखौ गोबां खहा खालामलाङो आरो माबायदि
गैया दैंसाफोर दङबो जोंब्लाबो जोंनि इसेबां खाथि नङा। गामि खाथि खाथि दङ आरो माने खाथि
ओं
जोंनिथिबो बिदिनो गोबां खहा खालामलाङो, मालाबा बोसोराव बिराद खहा जायो मालाबा बोसोराव मुलाम्फा जायो। बेबायदिनो जेरै सोराव बिदिनो माइ गायखाना दोननायावबो माने बियाव बाला बाला खालामना फैजोबो अब्लाबो बाला खालामबाबो माने बोरैबा फबला जोबबा फबजाजोबबाय बोरैबा एसे एनै ज' फबनानै थाफैबा माने ख-खहा माने मुलाम्फाबो जायो आरो माने। बाला जों फुलं जालांनायजों जेरै माइआ सोमखोर आराम जायो। गायबा बोरैबा बोरैबा समाव एखेबारे गाज्रि माने खहा खालामना गालाङो आरो बेफोरबायदिनो ओ जायोबा आरो हाबाब समा बायो दालां आरि बायनानै गोबां खस थ' जायोे जेरै जों हाय बाजाराव थाङो दालाङा बायोबा बोरै थांनाय जायो बेफोरबायदिनो स्कुलफोराव गथ' फोरा बोरै थांनो लामा हान्थिनो बहुद प्रब्लेम जायो आरो दै जायोबा गामि खाथि खाथिनि दैनि दैमा सेराव थानाय गामि खाथि खाथियाबो जेरै बिराद खहा जायो
उम
न' बां बायलाङो। बिदि जाया खाथि खाथि जोंनि माने जोंनिया दै मोनैनिसो दावराव जायो। दैै गोयैनिसो जोनिआव गाय जायो। जोंनियाबो जेरै बांद्राय अखा हायजोङाव बांद्राय अखा हानानै होयोब्ला जोंनि खाथि खालानि गामियाव बुहुद खहा जायो आरो। दैया जोंनि अखायाबाबो जों अखा हाबानो माने दैया बुरजा फैनानै बाना जाफैयो लोमसावफैयो बेफोरबायदिनो जुनार थानाय जायगा गैयै जायो दै बाना जायोब्ला आरो जोंहा इदिनो दै बाना जायोब्ला आ खनफा फन खननानै न'आवहाय बाहायनो हायो बियो आरो न'आव बाहायाबा फाननोबो थायो बेखौहाय आरो बेजोंहाय गोबां बिनाव हारि फैफायो आरो दै जोंहाय मानोना बे दै दैयाबबो दै बाना जायोब्ला माने दैयाबो साफा जायाना लेथ्राै होयो बुहुद लेथ जाबयो बेवहाय हाद्रि हाला बेनि थाखायनो जोङो बे गोबां बेमार जानो नागिरो माननाय हारि बेफोरबायदि बिदिनो खर' हारि जायो थि बेबायदिनो गोबां खहाबो जायो आरो जोंहा दायो
औ
दाथ' दैज्लां बोथोराव दै बानायाथ' जाखायो
औ औ
ओमफ्राय जाबायानो जोंनि थिंथ खावसे दै बानाजोंनो ल लोमजोबखांबायानो गोबां अखा हाबाय दङ
उम
दायो नोंथांजों बार बार नायनि बारहुंखा हगारनायनि खौरां रायलायनो हागोन ना
औ दा जोंना दैमा दैसा सानि सोमोन्दै लादों नालाय जेनेबा जोङो दैमा दैसा बे जोंना माने नोंथाङाबो गुवारै फोरमायलांबाय आरो ओंबो एसे फोरमाय फोरमाय मोननो सानदों माने जोंना बे सा जोंनाबो खाथियावनो दं नालाय आ आरो जों माने गोदोहाय माने दालां गैयै समाव जोङो गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सस्कुलाव थांनो गोब्राब जायोमोन जोङो फरिखा समावबो थांनो हाया जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव जोङो आथिंजों थाबायना थांनोबा दैसाखौ बारनो गोबां खस्थ'जों थां जायोमोन खायफाबा नों गाव लानाय मुवा बेसाद बेसादाबो थांफ जायोमोन गोबां माने दुखु खस्थ' गेजेरजों जोङो बेखौ बारबोदों गोनां जाबाय आरो दायो माने दा। थ' माने। दालां जाजोब्बाय आरो दालां जाबाबो खायफाबा माने खुरखालाङो। बोसोर बोसोर थाबाय थाया बेखायनो माने दालाङावबो खुरखालाङो आरो बे जोंनि ओन बे लामा सामा से माने लोमफैजोबो बे दैसानि गेजेरजों बे बांद्राय अखानायनि गेजेरजों बे दैसानि दैया बुंबोनानै गोबां माने खहा खालामो आरो दा। खोना दोंना लोगोआ?
खोनाबाय दं।
दा बे। जोबोद खहा खालामनायनि गेजेरजों। जोंनि बे सुबुं माहारिया गोबां मेगनाव मोदै लानांगौबो जायो जो नै जोंथिं माने दाख्लै बावैसो गोबां मे दैसा। सानि दैया उसिनानै। माथावरि बायनानै माने न न'खर माने न'फोराव लोमजाहैजोबबाय हायाव जोबोद खहा खालामबाय दा जोङो माइ गायनो माने हाया गोबां गैया जालांबाय। माने बाला हास्राव जाबाय माने जोङो गोबां खस्थ' मोननायनि गेजेरजों जोंनि बे लाखहायै दुखुखौ जोङो लानांगौ जायो आरो जोङो गोबां दुखु मोननांगौ जायो जोङो जेनबा खराव दै लोङोबा जोंनि जिब जुनारा माने जिउ गोमायोब्ला जोङो गोबां खहा जायो आरो। दा फारसेथिं मुलाम जायो फारसेथिं लाब जायो।
बिदिनो आरो दैमा दैसा माने। दैसाफोरनि दैसा बुङोब्ला जोङो गोबां माने खहा आरो लाब जानायखौ जों नुनो मोनो। बांसिन माने जों खहा जानाय नुनो मोनो आरो। दा जोङो माने जोंनि खाथियावनो नुबोनाय माने गोबां खहा मोननांगौ जाबाय आरो। दा जोङो। जोंनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।